हेलौ ओ दासो खोनादों खोनाबाय
मा खालायदों
दङ नै जिरायनानै
गारि लाङाखै गारि लां खै गारि लाङाखै जेरावबो
गारिया हाथायाव लांआखैलै आं नै कर बाझारावसो
मानसि लाबोदों इसकुलनि गथ'फोर
ए दे बिदिनो मावनानै जानांगौ माथो खालामनो नङाबालाय ओरैनो थास्लायस्लायलाय
उम
आलासि फैनानै थांबाय नोमबाजैआ
हा
नोमबाजैया थांबाय
थांबाय नों नुदों आरो
दालालि नुदां
ए सानसे थानानै हरसे थानानै थांदों
ए अबाय थायोलै इसोरो दाना
सानथिफुराव
हादान ना बे माबा गावसिनि न'खा
खायदा गोदान बै खुलिनाया बेयाव नोङा बिनि सिगां जायो इसिनिया
ए
जायगाफ्राथ' बिदिनो हादान बायदिनो फुराना होनना बुङो बुंनायालाय
उम उम ओमफाय न'आबो होजोंनोखा नामा बेना
ओ बिथिंनो
मोजांबो जादोंलै बिदा फंबाय दालाय एसे माबाखाना नोंसोर साब्रैखाना सासे ह'जों थाहैबाय बाय
उम
आरो इहाय दंबावोसो साथाम सासे बैहाय थाबा सानै नैहाय थानांगोन लाद' लाद' माबार खानाय गोलावफ्रा
खानाय गोलाव मोना माथो
मोना जायो नामाब्रा
दे मोननायनि मुलि खोन्थादो खायदा खोन्थादो बोरैबा मोनो माथो आंलाय मोन नोंनालाय नुङालाय
मोना जागोन दङ सो दां।
होद गैयालै।
गैमारा।
गैमारा गैखाया।
थगायदोंना मादोंसो थाय मालबा नागिरना होनां सासे दं। ओमफाय ट्रेक्टरं नोंहा बिदि थगायनानै लानानै ओमफ्राय आंहा नागिरनानै होनो हाया जारला जागोन ना। नागिरनानै होनाया जारला जागोन ना नों थगायदोंबा दंखायोबा।
ओइ थगायाखै ब्रा दे नों नागिरल मोजां नागिर।
बेसे बुरजा बेसे थाखोआव फरायनायखौ नांग?
ददेरेरे नो।
बेसे थाखोआव फरायनायखौ नांगौहाय?
ओइ बुरजा नांलाया बिए फोर फरायबानो जायो
जायो।
ओम
आगोलाव गावसोरजों फोरोंगिरि मावनाय समावनो मेरला दंला बायोमोन हारसानोसो हरगारबाय नों सोरो सासे मानि
ओरैनो थाना हारसानोसो हरगारबाय
मालायनि फिसाजोखौ बिदि मोनो?
राय्लायनायबा जागौमोन खोमा
आयौ औ
जागौमोन बायदि मोनदां ओम दा मालाय नै बेहा मोनलांबायबो मालाय खामानियाबो मोनहैबाय नोंसोरनालाय‌ गैया बिदिखौ नागिरनानै लानो रोङा हा गाव रायथिनो हाया हाया‌ आंनो एसे इसाराफोर होबायबायबाबो इसाराफोरजों एसे एनै माबाबायगौमोन आं
ओम‌ राय्लायना होबानो जायोमोन जामिनिनो
रायलायगौमोन ना आङो नोंना खिन्थायासै नोबा‌ न
गिलायलाङोना बेफोर गिलायलांङोलां बेफोर खोथाखौ रायलायनो।
मानो गिनांगौ जाखो बिबाजै? खौलाय खिन्थादोंमोन आङो आराम लासै लासैनो ना दांग्रोबनाय बायदि ने माबासिगौमोन दांग्रोमसिगौमोनब्रा नोंखौबोलाय मानो खिन्थाबावनांगौमोन नोंखौबो खिन्थालामोन बिनि सिगाङावबो डाइरेक्टलि बुंला मोन ब्रा आङो एसे लासै लासै दांग्रोम दांग्रोम मासो ओ बैसोआ जाहैनाय नोङामोनदां नोंजों बैसोफ्रा
आंनिफ्रायाव अनेख देरसिनलै
ओ बैसोआथ' देरसिनखा एयो माबा मोनजों समान मा होनो नोंदा निख्रुइ देरसिनसोबावनदां इयो‌ बैसोआ
जामिनिजो जाहैगौमोन।
उम उम आयु जामिनिया‌‌इदि
दा बुंसै लाया जोंनो बुंदोंमोन। जोंनो बुंदोंमोन। ओ होथ नों मालाबा खोन्थाबालाय?
आं खोन्थाया सयथिबो बिदि खिन्थायाना आङो नङा आगै नों आंखौ इदि खिथाग्रा सानदों आं नोंलाय मा बेनिख्रइ गिदिर गिदिरसिन ख खोथाफोरखौनो आङो आं जोंनियावनो जोंनि बे मोस्रोमाव दा जोंजों जाय जाय खामानि मावो बेयाव होनखायो माथो सिंनि खोथाखौ मालाबाबो बयजोंबो बुंनाया माबा नङा नाय बयनिबो सिगाङाव बुंनाया थिग नङा नालाय ओंखायनो बुंखाया बेलाय नोंसि नालाय बे ओरैनो सेंग्रा सिख्लानिसो बेनिफ्रायु बोराय बुरैनि माबा खोथाफोरखौनो लाखुमानानै थानांगौ। नोंदानोबो खिथाबावा आङो मानो होन बा- डाइरेक्ट डाइरेक्ट हो माबायो ना अबेबा बायदिखौ बे बाहेरायाव ओंखारि मानसि दयरेक्ट दइरेक्ट एकदमबारे खर'आव सोला बायोना
उ
जाला बायो देरै देरै बेखनो खिथायाहां
जानाया लागौमोन बियो दामिनिया गाव गाव माबा एसे मोजां जे गिनाय दंमोन खोमा मानसिया
नों रायजलायोमोनबो?
जों बुंदोंमोन बुंनायालाय नों माबादोलै होननानै खायदा लादोलै होननानै।
नोंसोरबो बेजों जानायखौ मिथिखायोमोन नामा?
ओहोब्रा बिजों जानायखौ मिथिया मोन।
ए
बैखौसो सानोमोन जोङो सानजानिखौसो
ए बेजों होननानै ओ ओ बै दुइ नाम्बार- उम
ओमफ्राय बिदियावनो ओंखारलादो आरो बेखौ माबाखौ
औ
जोंनि गामिनिखौ जोंनि गामिनिखौ जोंनि गामिनिजों इजों आरो दा जानाय फ्राय- मानसियालाय मोजां जाबाय आरो ओमफ्राय हैद बिस ए थङालि जागोनदांलै इदि होनना
उम
इसे थ'ङालि जागोन बायदि मोनोलै आं जाबाय आरो।
ओम
आंनाव गासिबबो जाखांजोबनानै बियो गासिबो जाखांजोब्बाय आरो। गासिबो जाखांजोबनानै बेयावल' फैयाखैमोन मोन आरो दाना ओम मुलुगनां आइजो सान फालिखालिब्रा मुलुगनाां आइजो सानखालि फालिनायनि सिगां बिसोर जों माबा जाखाबाय नालाय कर्टआव हाबा जाखाबाय नालाय ओमफ्राय दाना न'आवबो इसे बिदिनो दावराव दावसि जाबाय गेंग्रो गुग्रु जालायलायबाय बिमाया हरामोन बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि जानायाव इयो आंखौ मा होनखो- उ ओरै होनबाय बेयो ओ आब' आंनि खामानिया मोजां जादोंनाा गाज्रि जादों बिदि होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय दाना आं होनबाय आंनाव सोंबाय आरो बिदि होननानै ओमफ्राय आं होनबाय आरो- गासिबखौबो नोंनो नोंथ' उन्दैबो नंला नोंहा गावनि साननो हनो हानाय गावनि संसारखौ गाव नाहरनो हानाय हानाय नोंहा मोनसे माबा जाखाबाय बिदि होननानै बुंखाबाय आरो केपासिटि दंखासै नोंहा दा नोङो जाय खामानिखौ नों मावखांबायानो बे खामानिखौ आं दिनै नोंनि सिगाङाव गाज्रि जादों होन होनबाबो आंनि बुंनाया जेरावबो रज' खालाबा आं मोजां जादों होनबाबो आंनि खोथाया जेरावबो जाखाला होनबालाय मोजां जानाय गाज्रि जानायखौल' नों नोंनो साननो हाखाबायना होननानै बुंदों आं जेबो होनाखै आं अलरेडि नोङो जाखांजोबखाबाय जाय खामानियानो गासिबो जाखाजोब्बाय बे खामानिखौ नों बुंदेर मालाय मा जाबावनांगौ नोङ ओ गार्जि जादों बेलेगखौ ला होनबाबोथ' रज'ला बेहाय
जाल्ला
जाखाजोबखायानो ओमफ्राय बिदि होननानै बुंबाय आङो ओमफ्राय देनजारलै नोङो आब होनबाय गावहा आंखौ आरो ओमफ्राय होनबाय आरो आङो जे बिमाखौ खिन्थबाय आरो बिमाया रागाजों मादों होनबाय ओमफ्राय आं होनबाय बिमाया बिफायाथ' बयबो गाव गावनि फिसाखौ मोजां जों जोंखौ हास्थायो रावबो गाज्रिखौ हास्थाया। बिमायालाय एसे एनैलाय गाव जोनोम होनाय हिसाबै राखायालाय जों खासिगोन होनदां
उम।
दाबो रागायालाय माबा दाबो रागा जोबाखैना। माब्लाबा थांसै उम रागा जोंनाया दाबो थांनो मोनाना बे दालाय बै साहा दखानिखौसो बिमा बिफा बानायबायना।
हा?
बे साहा दखानिखौसो बिमा बिफा बानायबायना बेयो
ए आंथ' माबायावबो हाबायावबो थांनो मोनासै
आंबो हाबायाव थांङासैब्रा आङो नों दाजों रागााजोंजों आं गिनानै थाङासैब्रा नोंदाया जि रागा जोंबाय ब्रा मानसियानो गैयामोन बिहा लेखा गोरोङानो गैयामोन बिहा बेल'मोन होनना जोंनि जोंनि हारिनि हिनजावफ्रा बेबायदिनो होननानै रागा जोंबायब्रा बेहा बर' हारिनि हिनजाव बेबायदिनो एसे रोंबाथाय गावनिखौ नायस'ना मालायखौल' नायसनहरो होननानै। बेफोरबायदिखौ फोरोंनानै मा लाब होनानै नों दे रागाजोंला बायोबायब्रा
उम।
ओय नों दा रागा जोंलाबायबायनानै हाबायावबो थांबा मालाबा खपसो बुंगारगोन हौवा खौ नौहा बेखौसो मोनबायसोंगारगारगोन न बे होननानै थाङाखैब्रा आङो। ओमफ्राय सोलाबाखै होननानै थगायोब्रा आं दा
ए।
आंबो बेलेगाव थांखादोंमोन थांनाया ओमफ्राय फै फैबालाय हाबायमोन है मेंनायजों जाबजों है लोगोबो गैला माबो गैला थांलाला आं इदि सानना थादो आंनो।
उम।
गावहा गोसोआव एसे बोरबा मोनदों खोमा? सानैबो आरोना हौवाबो हिनजावबो। ओमफाय बोरैबा मोनबाय खोमालै गुबुन जाथिखाय बिदि सानदों खोमा आरो
उम उम।
ओमफ्राय बिदिनो लोगो मोनबानो एसे साइसफ्रा बोरबा जायो आरोना मफ्राय गावबो हौवायाबो लोगो दुु मोननानै खनसेखालि फेरायबाय दे आं टाइम मोनासै टाइम मोनबाथ' फैगौ मोनदै दोननानै मोजां रायज्लायबाय आङो।
लोगोबो जाबाय ब्रा आरो जोंलाय मा बुंनो हानो ओमफ्राय जों गिनाय गिनाय थाइस माबा बुंगोन माबा बुंगोन बिदि थायो आरो।
उम।
ओइ आं बुंनायखौ खिन्था खानांङा आंबा ओरैबा माबानायसो सोलाबाखैसो होना थगायदों आं गिरु बारुनो नोंदा थिनानैसो थाबहै आं।
जायो नामा बेलाय जों- जों
जोंहा एसेबाबो जोंनि बर' मानसि हिसाबै जों गोसोआव दुखु मोनो आरो ने? गोसोआव दुखु मोनो आरो मानो होननानै बुंबा बुरजा फरायबाय आइ आरो माबायानो मा मा होनो जब मावनायफोरानो नायफैदोंमोनोना बेखौ बादोल फारानि। गावहासो बेयावबा माने एथ' मोजां नुखो दाबो इयो एसे खस्थ' मोनखागोन खस्थ' मोना दानो एसे -एसे खिन्थाहांखायो आरो बियो माने गावसिनि माबाखौ द्रेस गानिनि थाखाय गावसिनि मेख्लाखौ गानिनो थाखाय बुङो जाहैदों आरो गावसिनि न'खरनिया न'खरनियालाय अबावथो डाइरेक्ट बुंनो न'खरनिया दा होनो न'नियानो जेबो बुङा मालायफ्रा बुङो होनो बयनिबोआव थाखायो न'निया जेबो बुङा औ बयनिबो समाजाव थाखायो ओम
बयनि समाजाव थाखायो जे न'खरनिया बुङालासिनो मालाया बुंनाय बिदिया थाखायो। बे गावसिनि सानजानिया बिसानो बुंबाय थायो बिहामजो बिखुनजो होनो आरो ओमफ्राय आं जेबो बुङाखै आरो बिदियालाय थाखायोल' होननानै थादों मानो होनबा बयनिबो समाजावनो थाखाय जोंनि समाजाबो बिदिनो जोंनि बर'आबो बेलेग फैबा न'निया रावबो बुंखायाना दाय जाजानो गिनानै मालायफ्रासो बुंखायो खाथि खालानिफ्रासो
ओम।
आरो जों बर' हिनजावफैरखौ रागासो जोंओ हां। बे बुरै- बुरै जि सुनो हायिफोर गाननायखौ अरजाया आं। बे एसे सि